औ खोनादों ना
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों खोनादों
औ खोनाबाय दिनै जोङो मानि सायाव सावरायलायनो सानदोंमोनलाय
जोङो फिथाइ सामथाइनि सायाव मा होनोमोनलाय बेखौ नोंसाहाय न'आवहाय मा मा गायो मा मा फिथाइफोरखौ गायनाय जायो जायो आरो मा मा जेरैहाय फिथाइफोरनिबो बिदै बानाय नालाय मा मा फिथाइखौ गायनाय जायो एसे फोरोंहरदो आरो
औ फिथाइ सामथाइनि बारै आरोखि ना बारियाव मा मा थायो आरो मा माखौ बांसिन जानाय जायो अ जोंनियावहाय बारियाव जोंना गोबां फिथाइफोर दङ आरोखि जेरै खान्थाल खान्थालाथ' बयनियावबो थाखायो खान्थाल दङ
उम
लेरख' लेरख' थाइजौ ओमफाय ओ लिसि लिसु ओमफायो ओ नारिखल ओमफ्रायो पनेल होनाय ओमफ्राय खामरेंगा ओमफायो लेबु दङ बेफोर बारियाव दंजोबो आरोखि ओमफाय आ कमलाबो दङ खमलनि बोथोराथ' दानो सफैयाखै गोजां बोथोरावसो दाबायदियावहाय ओ बिबारफोरसो बारो आरोखि कमलाया ओमफायो अ बे मा होनो गंगार थाइसिब गिदिर गिदिरा
ए औ
दं आरोखि ओमफायो आमलाइ आमलाइबो दङ जोंना गोबांनो बे बेफोरनोसै आरो बारियाव जोंनि बारियाव बेफोर फिथाइ दङ नोंथांमोननि बारियावलाय मा मा फिथाइ दं
जोंनिया ओ उम जोंनिखौ आं फोरमायनोसै जोंनाबो जोंना मा होनो फिथाइ सामथाइनि बिफाङा आलदा गायनाय जायो ओमफ्रायो बे माखासे बिफांफोरखौ आलदा आलादा गायनाय जायो मानि जानाय लोंनायनि आलदा बै मैगं थाइगंनि आलदा आरो जों दा मानि फार्म हाउस बायदि दंखायो गायन बेवहाय खालि जानाय लोंनाय मानि बेवहाय मा मा फिथाइखौ मा होनो मोनो बेयाव बिदि गायजोबो आरो जोंना मानि गासिबो मोनसेल' केटागरि मोनसेल' थागोन मानि बियो ओरैबायदि आरो जेनेबा लिसु थाबाय खान्थाल थाबाय थाइजौ थाबाय आरो मोनसे माबायावनो जायगायाव हायावनो बिदि खेबसेनो जा फिथाइ सामथाइनि बिफां गायनाय आरो जोंहा बिदि दा जोंनियावहाय मोनो ओ दाथ' दङ खान्थाल जोंनाबो बेनो थाइजौबो दङ थाइजौआ लकेल दं ओमफ्राय माखासे सालनिफ्राय गिदिर गिदिरा बाजाराव फानग्राया बिदि दङ ओमफ्राय दा गोजा गोजा जानानै दं आरो बांद्राय जानाया देया सिरिलाबायायनानैसो दं दा ओमफ्रायो माबा दङ मा होनो नों दा मा होन लेरख' लेरखा बेबोथ' गिदिर गिदिर जा गोदै लिरखा थाइसेआानो मोदै बुंलायलायनो नागिरो आरो एकदम गोजा गोजा गोमो गोमो ओमफ्राय माबा दं जोंना लिसु लिसुआबो माबानिसो दासिमबो मोनो जोंना लिसुआ सोरनाबा सोरनाबा बै लकेलफ्राथ' जोबजोब्बायना दायो ओमफ्राय जोंना दासिमबोमोन आरो थाइफा थाइनै दं गिदिर गिदिर हरो आरो फाननाय जायो
हायब्रिद
ओमफ्राय आरो माबा दङ औ बै माबाया पनेल पनेला बेबो दं जोंनाव बेबो गोदै गोदै जाथारबाय बेनाथ' बै गोमोन गोमोनासो गोदै जाय ना गोदोआथ' गोखासो जायो बोरैबा फाथो थोनो
औ गोथांखौ जानो सुखुवआ गोमोना बिराद गोोरदै जायो आरो बियो
औ ओमफ्राय थाइजौ खहैया थाइजौ खहेखौ मिथि दा बे फिसा फिसाया गोखै जायो बे बे दङ आमफ्राय आफेल दङ आंगुरनिबो दङ आंगुर गुरा माखासे थायदों माखासे थैजोबदोंं बांसिनानो बिफाङा ओमफ्रायो माबा दङ मा होनो नेसपात नेसपातिबो दङ नेसपातथियाबो दा मोजां थादो आरो नेसपातिया ओमफ्रायो माबा दङ बे मुदुफुल दङ मुदुफुलबो जानाय जायो वाटारमेलन दङ अवाटारमिलनखौ मा होनोमोनलाय नोंथां बर'आव
थुरबुस
औ थुरबुज थुरबुज
तुरबुज दङ आमफ्रायो माबा दङ मा होनो लेबुआ बे दङ फागजि बे दङ ओमफ्रायो मोनसेआ र' दंबावोमोन मेर्ला दंबावोमोन माखासे नामफोरखौनो ड्रागन फ्रुइटस बेबो दङ ओमफ्रायो स्ट्रबेरि बेबो दङ
उम
ओमफ्रायो ओ ओ माबाया एब'काद'आ बिनिबो दङ बिनिबो दङ आरो माने बिफां दङ बेना थाइथआखै फिथाइफ माबाददि जायो थैयो ना थाङो बेबो दंसाबो दंनाया ओमफ्राय बै खिउव खिविखौ मिथिना बिनिबो दङ
औ
ओमफ्रायो माबा मा होनो थिंख्लां दङ औ थिंख्लाङा बेबो दङ गोखै ओमफ्राय आमलाइ दङ
ओमफ्रायो माबा दंबावो मोनसे दंबावो मा होनोमोन बेखौ उम माबा फिथाइ होनोमोन बेखौ बावलायलांबाय आङो दा बेफोरनोसै आरो माखासेया मामोनथाय बावबाय आङो ओमफ्राय दा नोंथांमोनहाथ' दाबो मोनजायो नामा बबेबा बबेबा फिथाइफोरखौ
औ मोनजायो दाबो मोनजायो जेरै खान्थालाथ' दा दङ खान्थालखौथ' मोनजाबाय थायो गोमोन जानो ना गोथां जानो गोमोन जाग्रा खान्थालाबो बिराद दङ जोंना बिफाङानो दसथा बार'थासो दङ नों गोमोन जाग्राबो दङ गोमोन गोमोनाव गोथाव जाग्रा माखासे गोथाङाव गोथाव जाग्रा एकदम आलग आलग आलदा आलदा आरोखि आलदा आलदा माबानि जा
उम
खान्थालाबो गोबां दङ ओमफ्राय दा खान्थालाखौ मोनो ओमफ्राय थाइजौआथ' जोबनानै थांबाय थाइजौआ जोब्बाय थाइजौआ गैला जोंनिया
औ
ओमफ्राय आमलाइ आमलाया दाबो दङ आरोखि आमलाया दाबो दङ जाजायो खानानै दा बायदियाव सो एकदम आमलाया मोजां जायो आरोखि गिदिर गिदिर जायो खामलायाबो दङ दा जाजायो ओमफ्राय
मा होनो ओम आमलायनि जुइस बानाय जाय ना गोथाव जाथारो बे ब्लेक सल्ट होफालायनानै जोंनाबो दङ गिदिर गिदिरखौ खानानै लाबोबाय बे माबायावहाय होबाय मिसि नावहाय होबाय ब्लेक सल्टखौ गारसनबाय ओमफ्राय माखासे मा होनो बिदिनो होदेरबाय आरो माबाफोर फ्लेभारफोर होदेरबावबाय जाबाय गोथाव जाथारो लोंनो
ओम ओमफ्राय दा फुनिल फुनिलाबो दं आरोखि फुनिलाबोथ' दा बायदियावसो मोनो नालाय
औ
फनिलाबो मोनबा गोथाव जायो ओमफ्रायो लेरख'आबो दङ लेरख'आ लेरख'आ मोनबाय माखासे माखासेया मोनथ'वाखै ओमफ्राय लिबक'आबो बिदिनो जोंनाबो नों बुंनाय बायदिनो नोंसिनि बायदिनो जोंनाबो गिदिर गिदिर जायो आरोखि ओमफ्राय जेब्ला गिदिर जायो अब्लाथ' थ' जानो गोथाव जायोना गोमोन जाथारबा गोमो गोमो जाबाय एकदम लोरख'आबो बिराद थायो माखासे फाननोबो मोनो हाथायाव फानहैयो बाजाराव ओमफ्राय माखासे जायो ओमफ्राय दायो ओ मा दंबावो होनोब्ला माखासे फिथाइफोरा गैथ'ला बेनो दंसै दायो बेफोरनो दङ लिरख' आमलााय ओमफ्राय बे खान्थाल माखासेया जोब्बाय ओमफ्राय माखासेया दासो बिबारफोर बारनो नागिरदों ओमफ्राय लेबुआ दं आरोखि लेबुखौ लेबुआ जोंना बार' मा थायबाय थाग्रा जोंना नों मोनबाय थागोन
औ
माबायावबो गरम गोलोम बोथोरावबो मोनगोन गोजां बोथोरावबो मोनगोन एकदम बार' मास मोनबाय थायो आरो नों दालिफोरजों जानोबा ओंखामजों जानोबा लिसु माबानि लेबुनि बिदै बानायनानै लोङो बा सान्दुं गोसाफोराव नों बानायनानै लोंबाय थानो हागोन मोनबाय थागोन लेबुखौ जेब्लायबो ओमफ्रायो औ नारेंबो दङ जोंहा नारें नारें जुमब्रा नारें जुमब्रायाथ' दा माबा फिथाइसो दा गोथांसोआ दा मोनथ'वा दानो मोनथ'आ नारें जुमब्राया दासो एसे देरहांदों गिदिर गिदिर जाहांदों माइ हानाय टाइमावसो नारें जुमब्राखौ मोनजायो गोमोन जाहैयो बियो टाइमावसो। दा नोंथाङालाय मा मा फिथाइफोरखौ जानो मोजां मोनो बांसिन?
मारै?
हेल'।
खोनायासै नोंथां मारै होन्दोंमोन?
हेल' खोनादोंना?
मारै होनदों औ मारै होनदों?
आङो बुंदोंमोन नोंथाङा दा मा मा फिथाइखौ बांसिन जानो साबसिन मोनो होननानै बुंदोंमोन आं।
आंनियाहाय दानिया साबसिना जाहैबाय थाइजौ जानानै दं। ओमफ्राय आंगुर जानानै दं ओमफ्रायो माबा खान्थाल गोमोनखौ मोजां मोनो आं जानो।
मा होनो साव दोननानै जानो मोजांथार आरो थान्दानो। दा नोंथाङालाय मा मा मोजां मोन मोनो जानो बेखौ फोरमायदो इसे।
आंबो मोजां मोनो खान्थालखौ आंबो मोजां मोनो गोथांखौबो गोमोनखौबो जानो मोजां मोनो। ओमफ्राय बे फुनेलखौबो मोजां मोनो लेरख'खौबो मोजां मोनो आङो। आं बांसिन गासिबो फिथाइखौबो मोजां मोनो औ मोनसे एसे मोनसे दंबावोसोमोन आं खोन्थानोबावदों आनारस आंनि फेभरेट। औ रैमालि होनोना बियो दा बायदियाव मोनो माखासेया आं बिखौ बेखौबो बिराद गोथाव मोनो आं द बे जुइसबो बानायनानै लोङो बेखौ। ओमफाय एखमब्ला आङो बायाबा बिनि आइसक्रिम बानायनानै जायो आनारसनि गोसो जायोब्ला
ए ए।
मानि एसे औ। एभेलेबोल दं नालाय एसे बुरजा दं नालाय बेखायनो एखमब्लाहाय टाइमा बिदिनो टाइम मोनोबा फ्रि टाइम जायोबा बानायनानै जायो। दा नोंथांमोनावलाय आनारसा दंना गैया?
आनारसआ दं जोंनावबो दङ' गायनाय जायाखै नाथाय मारिफ्राव ओरैनो मा खेबसेहाय ओ सोरनिफ्रायबा बिफां लाबोलाबायनानैहाय गायला फैनाय दं बे बिदिनो दाख्लै समाव दाथ' गैया आरो माबा मा होनो
मोनजानाय जायाखै बायनानै जालाबायो जानायलाय दखानफ्राव फाननाय नुयोबा बायनानै लाबोनानै जाफैयो आरो। बेनिसै ओमफ्राय मा होनो मा जुइसखौथ' लोंफैनाय जायाखै आनारसनिखौ बानायनानै। मा माबायदि जायो टेस्ट नायफेराखै आरो। नोंथां समाबो जाबायमोन ओमफ्राय जोंना।
औ दोनथ'लायसै होनब्ला।
बिदिब्ला दोनथ'लायसै नामा? उनावहाय लोगो मोनफिनसिगोन। उन समफोराव।
जागोन औ दे।
दे साबायखर।